औ दा नोंथांखौ आं खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा नोंथाङा फ्रिमोन नामा जों सावरायलायनो।
औ दाथ' आं दसे समनि थाखाय फ्रियानो सावरायजागोन बिथांनो
औ नोंथां दा माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन द टपिकनो जाहैबाय जोङो बोथोर फोरनि सोमोन्दै जेरै गोजां बोथोर गोलोम बोथोर बेफोरनि सायाव सावरायलायनानै नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा सावरायनो हागोन होनबालाय?
आचसा औ आंथ' सारनिलाय हागोन दे। आरो जों बोथोरनि हिसाबाव रायजलायनाय नामा?
औ दा होमबा नोंथाङा फोरमायग्रोनो सानखो ना आं एसे फोरमायनानै होगोरनो
दाथ' फोरमायलाय आं फोरमायग्रोननि सिगोमा माने बोथोरनि होनोबाथ' जोंना बोथोरा मोननै मोनथाम रोखोमनि दं जेरै गोजां बोथोर होन गरम बोथोर होन बा जोङो बे अखा बोथोरखौबो मोनसे बोथोर होननानै जों मिथिया आरो जेरावखि जों गरम बोथोराव जोङो माने गरम जायोबा जोङो सान्दुं सान्दुंङा बांसिन मोनो बा दिनफोरा गोलाव जायो बिदिनो हरफोरा गुसुं जायो बिदि जों मोनो आरो गोजां बोथोराव आरो बेलेग जायोबाय गोजां बोथोराव दिना गुसुं जायो। बा हरा गोलाव जायो। बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो अखा अखा बोथोरथ' जों मा होनो अखा बोथोराव जोङो माने मेन जोङो बेयाव खेथि खालनो थाखाय जों मोजां आरो अखा बोथोराव
औ।
दा अखानि थाखाय जोङो खेथि खेथि खालामनो हायो जेरै माइ गायो बा मैगं गायनो जों बेलेक बेलेक आबादफोर मावनो हायो बेफोरबायदि जों बोथोर बोथोर लानानै बोथोर जों खेथि बा जों आबादफोर मावनो हायो आरो जों बेलेग बोथोराव बेलेग जों सिस्टेम थायो थानाय जानायफोरा बेलेग जायो बोथोरजों लोगोसे हमलाला जोङो गोजां बोथोराव जोङो बेलेग गोज गोजां बोथोरनि मैगं थाइगं बा जाग्रा मुवाफोरखौ जों मोननो हायो बा थानायफोराबो जोङो न'सिंफोराव थायो बा जों बाहहाफोराव बारा ओंखारनो ओंखारबाङा हरफ्राव बांसिन बुसु जायो जाहाथे जोङो खम्बल बा जोङो बिसिना सायाव जों गुदुङै थांनो नागिरो दा गरम बोथोराव जोङो नल बेलेग गरम बोथोराव जोङो माने फांखा बा एसे जों बिदिनो नागिरो गावखौनो गाव गुसु थानो थाखाय आरो जों माने दुैनायफोराबो बांसिन जायो बे गरम बोथोराव आरो ज गोजां बोथोराव बारा दुगैनो न गिरा आरो मानसि बिसिनानो जोङो नुनो मोनो जे जों मैगं थाइगंफ्राबो जों गरम बोथोराव बांसिन माने जानाय लोंनाय मानो होनबा जोङो बे बोथोरावसो आं बांसिन खेथि खाायो आरो गोजां बोथोराव जों खेथिफोरा खम जायो। आरो जोंथ' नुनो मोनखायो जों माने गोजां बोथोरनि आबादफोरा माने जानाय लोंनायफोरा एसे बेलेग जायो जोङो फुलकबि होन बान्दा कबि बेफोरबायदि जोङो गुसु बुस्थु जों सङै खावै जायो आरो ओमफ्राय दा जों गरम बोथोराव जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मालाबा समाव गरमनि फिथाइखौ मोनोबा जों जानानै गरम गोलोमखाङो बेफोरबायदि मोनो। दाथ' जों खेथि आं माने बोथोरनि सायाव खेथिखौसो होनो सानो जों मेनलि खेथिया माने जों बोथोरजों लोगोसे जों बबे बोथोराव बबे खेथिखौ जों खालामनो हायो बेखौसो नायो ना दाथ' जोङो गोजां बोथोराव जों गरम बोथोरनि खेथि खालनो हाया हमना ला जोङो मेसेङाव जोङो माइ गायो जों बेखौ गोजां बोथोराव माइ गायबा जों जानाय नङा मानो होनबा बेटजों लोगोसे जों खारफानांगौ जायो खेथि बाथि आरो फिथाइ सामथायाइ दंफां लाइफांफोराबो बिदिनो जेरै गरम बोथोराव बे फांसे दंा गरम बोथोरनि फिथाइ होयो बा गोजां बोथोराव बा अबेबा' दंफां बेलेग दंफां गोजां बोथोरनि फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि माने ओ हमना ला गरम बोथोराव जोङो गोलां बोथोरनि फिथायाइ मोननो हाया बा फिथाइ सामथायाइखौ जों खायहोनो हाया बे माने बोथोरजों लोगोसे फुलिखायो आरो बे खौ सोलायनो हाया मालाबाबो आरो दैज्लां बोथोरावथ' जों खस्थ' मोनो मानो होनबा अखा बांसिन जायो जों अखाखौो लोगो मोनबाय थायो जेरै अखाया मानाय जों थाखाय दिडिस्टार्बबो होयो बा मोजांबो होयो बांद्राय होायोबा जोंनि दिस्टार्ब खालायो मानो होनबा जोङो थांलाय फैलाय मा जों बेफार सेफार जों बेफारफोराव जों थांलाय फैलाय खालामायनो हायाा जों बिजनेसफोरबो मावनो हाया।
औ
बेफोरबायदि माने गोबां उसुबिदाबो जायो बा सुबिदाबो होयो जों खेथि खानो थाखाय जोंनो दै होयो बा जोंनो बे दैज्लांनि समावहाय जों माइ गायनो बा गुबुन गुबुन आबादफोरनि थाखाय जोंनो हेल्प खालामलायो आरो। नानै बिदिनो दा आं बुंनाय ओ बो नि सायावहाय आं बेखौनो फोरमायदों बिथांनि सोमोनांदो बिथाङा एसे गावनि रोंगौथिखौ फोरमायफिननो हागोन आंनि सिगाङाव। जाहाथे आंबो मिथिनाय बायदि नोंथांनिसिम
औ नोंथां दा नोंथाङा फ्राय खोथाफोरखौहाय जों बुंना होखाबाय होननायखौ नोंथांनि सिगाव फोरमायनो सानदों।
औ
दा जों गरम बोथोराव नुनो थाङो आंनिफ्राय बुंनाय बायदि जोंहा गरम जायो। खसा जायो जोंहा आरो बिदिनो जोंहा सानबागाव जानो होनबा जोंहा फुङावनो थाब सोग आङो ओमफ्राय थाब मोनाया बिदिनो हरहाय बुंजायो जों गोलोम बोथोराव जों बि
जेनबा बन्द मोनो बिदिनो जुलाइ बा जों जुन बिदि समहाय जों स्कुल कलेजफोराबो जों ब'न्द जों गोरों बोथोरखौ जों नुनो मोनो ज जोंहा नखरनि मानसि बा लोगोफोरजों गोबां माने जों जयैनो रंजाजा थानो हायो मानो होनबा सम होनो हायो। बेफोर बन्द' मोननायनि थाखाय गम जनि थाखाय बोथों नुनो मोनो बिदिनो जों फ्राय बांसिन बिदिनो गरम उफाय नालाय दंफां साय हाबाव बा दैमा सेराव जों ज जयैनो माने थायो जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो गोलोम बोथोरावनो फ्राय बांसिन फिथाइ सामथायाइखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा खान्थाल दङ बा बिदिनो जोंहा थाइगं मोननो थाङो लिसु मोननो थाङो। लिरफु बा आसफल बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग फिथाइ सामथायाइजों माने गोथाव गोथाव माने जाग्रा मुवाखौ जोङो मोननो हायो आरो। बे गरम बोथोरावहाय औ बिदिनो आरो बुंनो थाङोबा जों गरम बोथोरावहाय बांसिन जों बिदिनो पिकनिक सिकनिकबो जों जाहैनो हायो गोलोम गरमजों लोगोसे मानो होनबा जों न' सिङाव हाबसोननानै थानो हाया गरमनि थाखायनो बा बेनि थाखायनो जोङो अबेबा दैमा सेरफ्राव थानानै जोङो दुगैनानै जोङो पार्टि सार्टि खालामनो हायो खेबसे खेबसे लानानै जोङो बिदिनो लोगोफोरजों बा न'खरनि मानसिजों जों सम होनो हायो बेफोरखौ नायनानै आरो औ दा आरो बुंनो थाङो जोंहा बिदिनो गोजां बोथोर गोजां बोथोरावबो जोंहा बिदिनो जायो नोंथां मा होनोमोनलाय जोंहा गोजां बोथोरावहाय हरबा गोलाव जायो साना गुसुं जायो मानो होनबा थाब सोरां नायगिरा आरो थाब मोनानायखौ जों नुनो मोनो गोजां बोथोरावहाय गुसुनि थाखायनो ओमफ्राय बोथोराव जों बांसिन माने गानफब जोमफब जों थानानै माने गानफब जोमफब थानो हायो आरो जोङो मानो होनबा गुसु जायो नालाय जोङो जुथा मुजा बि बिदिनो सुवेटार थुफि जों बिदि गान आराम थानो हायो आरो बेरायनोबो मोजां जायो मानो होनबा जेरै गोलोम बोथोरावहाय जोंहा बिराद गोलोमखाङो मायो जों माने बेरायोब्ला अबेबा थाङोब्ला जोंहा गस्ला दं मोदोमफोरा एरैनो गोलोमनायजों
औ
नाथाय सम मोनसे एदभान्टेज जायो सब बोथोरावनो जेरै हमना ला जोंहा गोजां बोथोरावहाय जों बिदिनो गानफब जोमफब थानानै हायोबाबो जोंहा दायनाय एसे गोब्राब जायो गुसुनि थाखायनो अबेबा हान्थियोब्ला जोंहा लोमजानाय मानाय बेफोरनिबो गोबां खोथा ओंखारो गोजां बोथोरावहाय जोंहा बिदिनो बेमार आजार जायो जेरै गगा मोननाय बिदिनो लोमजानाय गोबां जों नुनो मोनो माने आरो लोमजानाय फोर जायोब्लाबो थाब फामनो हाया गोजां बोथोरावहाय माने गुसुनि थाखायनो जों बिदिनो मोदोमफ्राव माबा मोनसे समस्या जादों जेरै आखाइ दोलादों बा आथिं दोलादों बेफोर हामनो थाखायबो गोबां सम सम लायो गुसुनि थाखायनो माने थाबबो रानखाङा आरो बुस्थुफोरा बिदि जायो दा गोजां बोथोरावहाय जोंहा फिथाइ सामथाया खम नुनो मोनो बिदिनो जाग्रा मुवा गोथाव गोथावफ्रा जे जोंनि लकेलाव थानायफोरखौ नाथाय जोंहा मैगं थाइगंफोरावहाय बिदि मैगं थाइगंनि आबादाव गोबां जों नुनो मोनो जाग्रा बेलेग बेलेगनो जेरै नोंथाङानो सिगाङाव फोरमायहरखादों जों कबि बायदिनो बान्दा कबि फुल कबि बिदिनो गोबां गोबां दं बिदिनो दंबायो जेरै हमनानै ला
उ
सबबो माने जाय हाय माने मोनसे सिजोनेल बुस्थु बुस्थु नालाय जों बोथोर बे गोजां बोथोरावल' मोननाय बुस्थु नालाय जों बेफोरखौ नागिरो माने
औ दा गोजां बोथोरावहाय जों आरो बिदिनो लोगोफोरजों रंजा बाजा थानो हायो अबेबा मोजां
सुखांहोनानै जों बेदरफोर बिदिनो हांलाबायनानै जों साहा गुदुं फुदुंनानै बा जों बिदिनो फेबसिफोर लानानै जों सावरायलायनो हायो रंजानो हायो गोजां बोथोरावहाय आरो जोंहा गोजां बोथोरावनो जोंहा निउ इयारखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो गोदान बोसोर एक थारिक जानुवारि बेवहाय जों बयबो रंजानो हायो बे आं बुंनाय बायदिनो
अ
जेनेबा औ बिदि बोथोरा दङ दंनाया जेरै नोंथाङा बुंबावदों बिदिनो दैज्लां बोथोर दङ दा दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां आबाद मावनाय जायो खस्थ'खौ जों नुनो मोनो माइ गायनाय फुनाय बेफोरनि सायावहाय आरो बिदिनो बायदि बायदि दा नोंथां सावरायलायबाय थायोबाबो गोबां खोथा ओंखारो दा ओमफ्राय नोंथांासिम मा होनबावो आंनि सिगाङावहाय
औ आथ दायो बिथांनिसिमाव आं गसोराव माने फोरमायफिननो सानदों जे जों माने बोथोरावबो जोङो गाननाय जोमनायाबो जोंना सोलायो मानो होनबा जों गरम बोथोराव जों गोजां बोथोराव बेखौ गा होमबा जों गोजां बोथोरनिखौ जों गरम बोथोराव गाना मानो होनबा जोंना गोजां बोथोराव जों गिदिर गिदिर बा जों गिलिर बुस्थु गानो जेरै सुइटार होन जेकेट होन बा लंपेन्ट जुथा बिदि गानो जों जों गरमबोथ' बेफोरबो गाननो हाया जोङो कटननि उरबा जोङो सादा गिन्जि बा जों गामसाजों थानांगौ जायो मानो होनबा जोङो
औ
गरम बोथोराव जोङो गिलिर बुस्थुबो गाननो हाया जोंनि थाखाय देहाफोराव मोजां नङा मानो होनबा मानो होनबा जोङो माने बेफोरखौ जोङो लानो हाया गरम बोथोराव जोङो आरो जोङो जानायफोराबो बिथाङा आंनिसिमाव एसेबाबो फोरमायखाबाय जे जानायफोराबो बेलेग जायो जों गरम गरम बोथोराव जोङो जेरै टरमुस होना टरमुसफोरखौ जायो बा जोङो खान्थाल थाइजौ बेफोरबो जायो मानो होनबा बेफोर माने सिजोनेल जों बे बोथोरनि फिथाय सामथाय होननानै जों मिथियो आरो जों बे बोथोरावनो जोङो आमथिसुवा होननाय मोनसे फालियो जेरै जोङो फिथाइ सनायखौ जोङो जायो माने फार्स्ट दिनाव जों फिथाइ सामथाइखौ फोमोननानै बिदिनो जों मिथिनो हायो आरो जों गोबां माने जाग्रा मुवा थायजौफोरखौबो जों मोननो हायो आरो जों जोंनावथ' गोबां दंबावो ना फारसे फारसे खोनादों हेल'